औ औ औ। ओ आं बे समाव नोंखौ कल खालामनायनि फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों सान बे साननि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो था कल खालामनाय जादों।
औ रायज्लायजागोन औ।
आतसा सान होननानै बुङोब्ला गोबाङा बिदिनो मिथियोबो जानो हागौ बा मिथियाबो जाबायबायनो हागौ। आरो मिथिया मिथियै मिथियाबाबो जानो मिथियाबो जानो हागौ जि सान बे साननि गेजेरजों बुहुमाव जे जोङो। स्रांखौ जों मोननो हायो। बेखौनो जे सान होननानै जों मि थियो बा साना जे जौ अख्रांनिफ्राय ओंखारबोयो आरो स्रां स्रांखौ जोंनि जोंनि गेजेरावहाय होयो बे स्रांजोंनो जोङो जोंनि गेजेराव गासै नुनो हायो आरो जोंनि मे गनजों जों नुनो मोनो। आरो बे स्रां होन होनो हानाय गोहोखौनो जोङो सान होननानै जों बुंनाय जायो। ओ एबा सान बुङो बे साननि गेजेरजों जोङो गोबां जोङो बुहुमनि गासै खौबो जोङो सिनायनो हायो बा जोङो नुनो मोनो। जों गावजों गाव जोङो नुज्लायनो हायो। बे साननि गेजेरजोंनो आरो बे साननि सि-सिनानै थानाय जेनेबा साना जोंनि थाखाय गोबां माने खामानिफोर खौ जोंनो होयो बा जोंनि जायगाफोरा सिनानै थानाय बा बेफोरबायदि सिदोब सिदोब जानानै थानाय जायगाफोरखौ साना जोंखौ जोंनोहाय माने बे जायगाफोरखौ गोरान खालामनानै होयो। बा गोरान जायोब्ला जोंहा बो माने जायगाफोरा मोजां मोजां जायो जोंनि थाखायबो बे साना बेफोरबायदि हेफाजाब खालामो जोंखौहाय आरो जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ जोङो सुयोब्ला जोंहाथ' राननो थाखाय जोङो सानखौ गोनांथि जायो नङासै। अब्ला जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जि फोरखौ बाहायनाय जिफोरखौ जोङो सुयोब्ला जोङो सानफोराव फोराननो हायो फोराननानै जोङो राननाय जिफोरखौ जोङो गानफिननो हायो आरो बेल' नङा जोंनि जानाय लोंनायफोराव जोङो जोंनि संनायफोराव जोङो जोंनि जि थुरसि लथाफोरखौ जों बाहायो बेफोरखौबोथ' जोङो सुयो सुनानै जे जोंनो फोराननो थाखाय जोंनो जे सानखौ नांगौ जायो बेफोराव जोंखौ सानाहाय हेफाजाब खालामो जोङो बेफोरबायदि हेफाजाबखौ जों मोननो हायो साननिफ्राय बेफोरबायदि जोंखौ हेल्प खालामो साना। आरो जोङो जोंनि जानाय मैगंफोरखौबो जोङो माने सानफोराव फोरानो बिदिनो गोबां मैगंफोर दोङो जेरै फाथोफोर बे फाथोफोरखौ जोङो खानानै फोराननानै गोरान खालामनानै जों जायो नङासै। आरो बिदिनो गार'फोरखौ बो जोङो फोरानो फोराननानै जोङो गुन्दै खालामो बा जोङो माइरंफोरखौ जोङो सुनानै सानाव एसे फोराननानै जोङो बेखौ देनानै जों गुन्दै खालामनानै लायो बेफोरबायदि जों खालामनो हायो साना जोंखौ माने गोबां रोखोमै। बिदिनो खालामो आरो जोङो माब्लाबा समाव मेसें बोथोर समाव जोङो बिदिनो सान गोजांनानैहाय जोङो गोजां बांद्राय जों फांफोराव जनानै जों एसे रैखा मोनो बा जों हेफाजाब मोनो सान्दुंनि- फ्राय बिदि आरो जों रे माइ फोरखौबो जोङो जों जे माइ जों जे ओंखाम जायो बे माइखौ जे जोङो फोराननो थाखाय जोंनो सा जानोबो हानाय नङा जों सौनो हाया बेफोरबायदि जायो स' जोङो माइफोरखौबो जोङो सानफोरजों फोराननो हायो साना बिदिनो गोबां माने जोंखौ हेफाजाब खालामो जोंनि थाखाय गोनांथि आतसा नोंथाङाबो जोंनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो।
औ जिहेतु जि साननि बिखयजों रायज्लायगासिनो बिनि सायाव आङो एसे ओ रायज्लायनो लुुबैदों बा गावगायनि नुनायाव जिखो नुदों बेखो बुंनो नागिरदों आ जि सान जिखो जों दं होनना मिथि बुङोब्ला जों
ओम
सानखो जों सान्दुं होननाबो मिथिनाय जायो। दा बे सान जे साना जों अखानायै फुं जायो ब्ला बे साना आ सान्जा हाथिंनिफ्राय ओंखारो आरो बिदिनो आ मोनाबिलि समाव सोनाब थिंजाय बे साना हाबफिनो बिदिनो जों नुनो मोनो सानखो आरो बे साना जोंनि मानसि फोरनि थाखाय दा बु गोबां गोनांथि कारन जोंनो मानसिनोलागै गासै ओ साना बिदि मानसिखो गासै समावबो ओ हेल्प खालामनाय बायदि बा आ मदद खालामनाय बायदि जिखो जों मदद होनना बुङो बर'आवब्ला आ साना जोंनि लागै बुहुद मदद खालामो बिदिनो जोंनि गासै सि जोम सुनायफोराव फोराननो थाखाय बा माबा मोनसे बिदिनो ओ गिसि जाना थानाय बेसर ओम म गिसि जाना थानाय ओह माल माथाफोरखो जों फोराननो हायो बिदिनो साननि गेजेरजों आरो साननि गेजेरजों मानसि मानसियाबो जिहेते गोहो बोलोफोरखौ मोननो हायो जिहेते जि भिटामिनफोर होनो हायो सानदुङाबो आरो बियो सान्दुं जोंनो जोङो जि सान बेजोंनो जोङो स्रांखौबो नुयो आरो जों बिदि सानदुं बा सान बे गैयामोनब्ला जोङो आ बिदि नुनो मानसिफोरा नुनाय नङामोन खोमसि जागोमोन बि दिनो बुहुमा नाथाय बिदि सान थानायखलाय गासैबो मानसिफोरा मदद मोनदों खक्टि आरो गोबां बेफोरबायदि सान साना गोबां समफोराव माब्लाबा समाव बिदिनो सान फैया आह बोथोरनि दारै आरो माब्लाबा समाव सानफोरा सानदुं दुं साना सान्दुं गोसाबो होयो आरो माब्लाबा समाव सानदुं गोसा जायालासिनो ओ बिदिनो दोमैलु खालामनाय नुयो। ब्ला जोङो अख्रां सायाव दैमैलु खालामनाय नुयोबा जों बेफोरबायदि सान ओंखारबोनायखौ नुवा नाथाय गासै इआह नांगौथिया जोंनो सान सानखौ जोंनो गोबां नांगौ जायो बिदिनो ह हरनि समाव जोंनो जों सानखो नुलिया नाथाय जों आह फुं जानाय लोगो लोगोनो जों सानफोरखो नुयो आरो गुबुन दिनफोराव बि दिनो अखाफोर फैयोब्ला अख्रां सायाव खोमसि आह अखाफोर साग्लोबोब्ला जों बे सान्दुंखो नुनो मोना आह आरो बिदिनो सान्दुंजों जों गोबां बेफोरबायदि आह मदद मोननाय जायो जेरैहाय जों सान्दुंनि गेजेरजों आह बिदिनो गोबां जोंफोर जिफोर न'आव थानाय आह बेफोरबायदि बेसादफोर बा मैगं थाइगं सि जोम बेफोरखौ सुनानै बे साननि सानदुंजोंनो ओ फोराननाय जायो बा रानहोनाय जायो आरो बिदिनो गाननाय जोमनाय गासैखौ सुनानै बे साननि बोलोजोंनो बे सानदुंजोंनो रानहोनानै गासैखौबो बाहायनाय जायो आरो गोबां बेफोरबायदिनो ओ मैगं थाइगंफोर दङब्लाबो न'आव बेखो फोराननो थाखाय आह सान साननि सान्दुंखो बाहायनाय, जायो बिदिनो सान्दुं गोस सायाव फोरानो आरो आरो बिदिनो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंखो फोराननानै बेफोरबायदि, जानाय जायो। आरो बिद दिनो सान्दुं गोबां बिदि जों सान्दुंखौ गोमो खालार होनना जों मिथिनाय जायो, गोमो गोमोहां बेफोरबायदि खालार होनना जों मिथिनाय जायो आरो सान्दुंखौ जों नुयो नाथाय बेखौ जों सान्दुंखौ नायदावनो, हाया मानोलाय सानहा बुहुद गोहो बोलो दङ जों बे नायनो, हायोब्लाबो जोंनि मेगनफोरा आ गोहो गैयैलाय मोजाङैनो सान्दुंखौ नायनो हाया आरो बिनिनो सानदुंनि, सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनोबा फोरमायनो हागोन।
सान माने जोंनि जे बै फुंनि जे सान गोरलै जे ओंखारबोयो नङा जे सान गोरलैया जोंनि देहानि थाख आ गोनांथि जोंनि देहा, हानि थाखाय बियो जोंनो भिटामिन ड बेखौ जोङो मोन मोननो हायो फुंनि सान फोरबोनि फ्राय जोंखौ बुहुद हेफाजाब खालामो साना, जों मानसिखौ हेफाजाब, खालामनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरनोबो सानफोरखौ नांगौ जायो। सान्दुंफोरखौ नांगौ जायो बिफां लाइफां, फोरनोबो माब्लाबा समाव सानफोरखौ मोनाब्ला बिफां लाइफांफोराबो थैलांनो हमो मैगं थाइगंफोराबो थैलांनो हमो सान, फोरखौ मोनाब्ला आरो फारसेथिं नायोब्ला साना माने ओ बिदिनो माबबा समाव जोंनि देहाखौ गाज्रिबो खालामनो हायो माब्लाबा समाव बे दैज्लां बोथोराव नायोब्ला बांद्राय, जुदि सानदुङा फैयोब्ला जायोब्ला बांद्रायो गरम जायो बे गरम जानायफोराव जोङो दुब्लि फोथारफोराव थांनानै जों खामानिफोरखौ मावनो हाया बा जोङो देहाफोरा दुरबल जायो गोबाङा खायसे खायसे बिदिनो माने सानफोरजों गरमखौ हैज' खालामनो हायिनो मानसिनि जिउफोराबो माब्लाबा समाव खहा जालाङो। बेफोरबायदि आरो माब्लाबा जोङो बाहेराफोराव थांनो ओंखारोब्ला जोङो सान फोरा बांद्राय जायोब्ला जोङो थांनो हाया जायो बा, सान्दुंफोरखौ जोङो हैज' खालामना, हायाब्ला साथाफोरखौ लानानै जोङो बाहेरफोराव जों ओंखारलांनो गोनां जायो बेफोरबायदि माने फारसेथिं नायोब्ला खहाबो खालामो फारसेथिं मोजां बेफोरबायदि खालामो साना आरो नंगौ साना जोंनि थाखाय गोनां आव बिदिनोबो फै सानजों नोंथाङा बुंबावनो हागोन दा
औ ओ साननि सोमोन्दै जों गोबां रायज्लायबाय बिदिनो ओ जों साननि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय आरो जों मिन्थिनो हाबाय जे सानदुंजों जोंहा मानसिफोरा गासैहाबो मुलाम्फाबो दं आरो मोनसे थिं नायनो थाङोबा खहाबो दं जेराव सानदुंङा जुदि जाहैयोब्ला बेयाव मानसिफोरा खामानि मावनो थांनो हायै जायो। बा खामानि मावनो सैजो खालामनो हायि बेफोरबायदि जायो सान्दुंफोरजों नाथाय सान्दुंङा जोंनि नि थाखाय फारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखाय गोनांथिया बांसिन आरो बेफोरबायदिनो सान साना साननि सान्दुङा जोंनो लागै गोनांथिया बांसिन होननानै आ जों मान सिफोरा गासैबो मिथिनाय जायो जोंनो ला गैया आरो गोनांथि बे साना सानदुंङा आं बिसोरखौनो रायलायनानै ओ दोनथ' नो सानबाय
जागोन दे नोंथांखौबो हामबायसै ओ जों बेसेबांखिनि सम रायज्लायनायनि थाखाय साननि सावरायबाय हामबायसै दे दोनथ'बाय।